खोनादों ना?
औ थारैनो खोनादों नोंथां।
आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नंगौ औ दं नोंथां।
जों दा जाय आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांनाव हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि सुबुं जिउआव दावबायनाय एबा बेरायनाय बिनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ नोंथां।
औ
जोंना बिदिनो दावबायनाय होननानै बुंङोब्लाथ' बिदिनो जोंना सानफ्रोमबो दावबायनाय जायो। जेरैहाय जोंहा न'निफ्राय बायजोआवहाय माबेबा जायगायाव थांङोब्लानो जोंङो दावबायनाय होननानै मिथिना मोनो।
औ
बेट औ बेद दावबायनायावहाय जोंहा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै दावबायनो थाङो गोबां सुबुङानो। जेरैहाय जोंना सासे सुबुङा ओ सासे सुबुंङाहाय जोंना सोलोंथाइनि थाखाय दावबायो। आरो खायसे सुबुङा जोंना बिदिनो राव हारिमु धोरोमखौ लानानै दावबायो आरो खायसे सुबुंङा जोंना न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनो दावबायनो थाङो बिदिनो सोरबाया लोगोफोरजों बिदिनो सोरबाया आरो गावनुफेरै जायगाखौ नायनो थांनायजोंहाय लोगोसे बियो गुबुनखौ एसे रंजाहोनो थाखायब्लाबो एबा दसे सम नायनानै गोजोनग्लाय होनायनि होन ब होनो बियो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानैहाय बियो बिदिनो भिडिअ' बायदिसिना बानायनानैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों हंगारनानै गुबुनखौबो दसेबाबो गोजोनग्लाय होनो थाखाय बेरायनाय जायो एबा दावबायनाय जायो नोंथां।
बिदिनो जोंनाहाय दाव दावबायनाय होननानै बुङोब्ला बुहुमनि जोंना गुजिबा एबा बेनि बांसिन सुबुंङानोहाय जोंना दावबायनानै मोजां मोनो। आरो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंना गोबां मुलाम्फा ओ जायो होननानै ओ जोङो मोनथिना मोनो जेरैहाय जोंहा मा बेबाव दाब खायसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला बे दाबसे जायगानि सुबुं ओ सुबुंफोराहाय माबायदि सुबुंफोराहाय माबायदिहाय रायजो जाना दङ। माबायदि ओ धोरोम फालियो बिसोरो माबायदि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोंना गासैखौबो फारसेनिफ्राय मोन्थिना मोनो।
औ
औ बेनि थाखायनो जोंहा दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोङो जोबोर गोनांथार होननानै सानो। जेरैहाय जोंहा सोरबा सासे सुबुङा बेाहाय न'आव थाबाय थायोब्ला बे सुबुङा ओ देहायारि एबा ओ मेलेमारि दुरबल जालाङो होननानै आरो जोंना ओ जाय सुबुङा न'आवनो थाबाय थायो एबा बायजोआव ओंखारा बे सुबुङा जोंना मबाइल बायदिसिनाजोंसो बांसिन थायो होननानै जोङो मोनथिना मोनो बेनि थाखायनो बिसोरहा औ बिसोरहा बायदिसिना ओ गेम गेलेनायजों लोगोसे बिसोरो हारसिं थानायाव ओ गोबां खोथाखौ सानफ्लांनो सानफ्लाङो। ओ जानाङै खोथाफोरखौबो सानफ्लाङो बिसोरो बिदिनि थाखायनो बिसोर जोहा गोसोआव मोनसे गिनाय एबा दुखु मोनो बिदिनो जोंना रागा जोंखांनाया थाब हारसिं हारसिंनि रागा जोंखांनाय बिदि जायो। बेनि जाउनावनो जोंहा बेफोर समावहायथ'सेब्लाबो बेरायना होयोब्ला जोंना गोसोखौ एसेबाबो सान्थि मोनो होननानै ओ मिथिना मोनो। जा जाउनाव जोङो बेरायनायखौ गोनांथि थार होननानै मानसिनि जिउआवहाय बेरायनाया जोबोद गोनांथिथार होननानै जोङो साननानै मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
औ अब्ला ओ नोंथाङाबो आंनो बेरायनायनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ। बेरायनाय बा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो जोङो दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बे दावबायनाया माब्लाबा समाव जोङो सोलोंथायारि दावबायहैनो हायो बा जों नख खरजों दावबायहैनो हायो आरो खायफाया गावनि जिउ राहा नागिर नानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनाय जायो। जेरै गोदोनि दिनावहाय दावबायनाय होननानै बुङोब्ला गोबांथार हान्था मेलाया ओ साबजानाय नङामोन जेरै लामा सामाफ्राबो फाखानि नङामोन। ओ दैज्लां बोथो थोराव गोबां हाब्रु हाला जायो जों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन लामाफोरावहाय
औ
गोदोनि दिनावहाय गारि मथराबो गैबाङामोन नोंथां। जायनि थाखाय ओ जेरावखि थाङा जेरावखि दावबायहैया जों आथिंजोंनो थांनायखौ बांसिन नुनाय जायोमोन गोदोनि दिनावहाय जेरै हाथाय बाजाराव थांनोब्लाबो जोंहा दों दों थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन जायफोरा न' न'खराव एसे गोरिब। बा रा रां रुफा थोस्लाबा बैफोर सुबुंफ्रा दावबायनायनि बेलायाव गोबांथार ओ दुखु खस्थ। थ''जों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन गोदोनि दिनावहाय नाथाय जायफोरा एसे रां रुफा गोनां थाखा फैसा गोनां बैफोरो साइकेलफोर बायना लानानै साइकेलफोरजों बा गराय गारिफोरजों गोदोनि दिनाव गरायजों दावबायनायबो दङमोन। जों गराइफोरखौहाय बांसिन बाहायनाय नुनो मोनोमोन बेबायाददिनो गोदोनि सुबुंफ्रा दावबायोमोन। नाथाय आथिखाल समावहाय दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि माखासे बिगियानारि आयदाजों दिहुननाय जेरै गारि मथर गोजौजों अख्रां साजों बिरबायग्रा। लैथोसाजों बिरबायग्रा आर दावबायग्रा गोबांथार जोंहा। गावनि ओ नांगौ बायदि राहा बायदियै जोंहा दिहुननानै लाबाय दा ओ सोलोंथायारि दावबायनायनि सोमोन्दै आं नो नोंथांनि एसे फोरमायनोसै
औ नंगौ ओनथां
ओ सोलोंथायारि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा आर्थिखाल समावहाय जोंनि जाखिनि फरा बिजाबफ्राव माखासे दावबायनायनि एबा बेरायहैनायनि बा जारिमिनारि थावनिफोर बा नेसनेल पार्कफोर बा गुबुन गुबुन जायगाफोर फोराव जोंहा दावबायनायनि माखासे आयदाफोरावहाय थिसननानै होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय बेनि थाखायनो जोङो बै जायगायाव दावबायहैनानै जेरै जों नेसनेल पार्कआव दावबायहैनो थाङोब्ला नेसनेल पार्कफ्राव जों नुबोनाय जेरै माखासे जिब जुनारफोर मिथिंगायारि नुथाय दैमा दैसा हाजो हाला बिफां लाइफांफोर बैफोरखौ नुनानै जोंनि गोसो सआव मा मोनदांदों बा बै जायगायाव जों मा मा नुबोदों बेनि सोमोन्दै जोंहा माखासे लिरबिदांफोर लिरनानै स्कुल कलेज बा फरायसालिफोरावहाय जोङो ओ मोनसे बिजाब महरै लिरनानै जोङो ओ होनांनायखौ जों नुनो मोननाय जासै बेबायदिनो जोंहा ओ जेरै मिथिंगायारि बिखायावहाय जोङो गोबांथार माखासे मिथिंगानि सोरजिफोर जों नुनो मोननाय जायो नोंथां जेरै दाउसिन दाउला जेरै जोङो मानास नेसनेल पार्क होननानै बुङोब्ला जों गुबुन गुबुन माखासे मै देर मोसा मै मैसो थेङा बेफोर दाउराइफोरखौ जों गुबुन गुबुन नुनो मोनो बैफोर नुनाय माखासे नुथायफोरखौहाय जोङो सेबखांनानै लानाय जायो। आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोंहा जारिमिनारि थावनिफोरावहाय बेरायहैनाय जेरै गोदोनि लंथाइ खुलिफोर राजा महाराजा जुगनि माखासे गोदोहाय ओ राजा महाराजाफ्रा मा मा बाहायोमोन माबोरैहाय राजा खान्थिखौ फालिबोयोमोन बिनि सोमोन्दैबो जोङो बैफोर ओ जायगायाव थांनानै जोङो दावबायहैनो हायो। बा सोलोंथायारि बिथिङाव जों दावबायहैनो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा मुलुगनि मोजां मोजां हादरफोर जेरै जोंनि नर्थ इस्ट इण्डिया होननानै बुङोब्ला जोंहा बयनिख्रुइबो समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनायखौ जों नुनो मोनोना नोंथां जेरै मिथिंगानि सोरजिफोर दैमा दैसा हाजो हाला बिफां लाइफां बेफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै मेघालय हादरसा होननानै बुङोब्ला जोंना शिलं चिरापुन्जि बैफोरावहाय जोंहा जोबोद मोजां मोजां जायगाफोर दं बेयावबो जोंहा माखासे दावबायनायनि गेजेरजों फेमिलिनि दावबायनायनि गेजेरजों बा। सोरजोंबा दावबायहैनायनि गेजेरजों जोंहा गावनि जिउखौ गोजोन होनो थाखायबो ओ जोङो दावबायहैनायखौ नुनो मोनो जेरै बैफोर मिथिंगानि माखासे नुथायाइफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआ जेरैबायदि गोजोनो आरो जोंनि जिउआथ' जेब्लायबो सुखु दुखु जेंना जेंसि जोंनो आबुं नङा होमबा नोंथाङा
गलगौ
दा बै सुखु दुखु जेंना जेंसिखौहाय जोङो गोजोन होनो थाखाय जोङो माखासे जायगाफ्राव जों दावबायहैनाय जायो आरो बै दावबायनाय समावहाय जोंहा नांगौ बायदि जों मुवा बेसादफोरखौहाय जों लांफानो गोनां जायो जेरै
औ नंगौ
सानफ्रोमबो जायगानि मिथिंगायारि थासारिफ्रा मोजां नंजोबा बा समान नंजोबा जेरै जोङो अरुणाचल किमफ्राव बेरायहैनो थाङोब्ला जोंहा गोबांथार बर'फोरजों जों मोगा मोगि जाहैनो गोनां जायो दा बै समावहाय जोंनि गोनां जानाय जेरै जुथा लंपेन्ट गस्ला गुदुं जों लांफााखानो गोनां जायो आरो बै हादोरनि माखासे नेम खान्थिफोरजों जोङो सोलिहैनो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बै हादराव जों दावबायनानै माबायदि मोनदों जोंनि गोसोआव माबायदि बेरखांदों बेनि सोमोन्दैबो जोङो मोनसे बिजाब दिरुननानै जोङो फोसावनोबो हायो बेफोर जोंनि मोनसे जोबोद मोजां जागोन जुदि जोङो बे जुदि फोसावनो हायोब्ला आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि ओ जोंहाथ' जिउआवहाय सानसेेब्लाबो बोराय बुरै जाहैयो नङा होमबा नोंथाङां बेखायनो जोङो मोनसे मेम'रि गालांनो थाखाय फट'फोर सेबखांनानै जोङो दोननो हायो जों जाय जायगायाव बेरायदों बेनि सोमोन्दै जाहाथे जोङो इयुन समावहाय जों मोजाङै मोजां जों बेखौ नायहैफिननो हायो बेबायदिनो जोङो गोबांथार बिथिङाव जों दावबायहैनो हायो जेरै
औ
सिटिफ्रावबो जों दावबायहैनो हायो मिथिंगायारि बिथायाइावबो जों दावबायहैनो हायो बेबायदिनो दावबायनायनि सोमोन्दैआ बुंनाय जाबाय दा नोंथाङा आथि दासिमाव माबे माबे जायगायाव दावबायखो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां थारैनो बिदिनो आङो दावबायनाय होनोब्लाथ' बिदिनो आङो गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोनाखै एबा जोंनि आसामनि बायजोआवहाय आङो दावबायहैनो मोनाखै नाथाय आङो बिदिनो सम मोनोब्ला जोंनि खाथि खालानि ओनसोल बेफोरावनो आङो दावबायना फैयो बिदिनो जों जेरैहाय जोंनिया मानास आरो जोंनि खाथिसिनाव थानाय गुबुन हादोर एबा गुबुन हादर जेरै' भुटान बेफोराव जोङो औ सम मोनोब्ला दसे बेरायनानै फैयो आरो नोंथां। बेफोर औ बेफोराव थांनानै जोङो। ओ जोबोर गोजोननाय मोनो मानो होनब्ला बे ओ बेनि मिथिंगायारि नुथायफोरा जोबोर समायना जेरै' हाजो हाला बेनि गेजेरजों दैमा दैसा बोहैलांनाय आरो बेवहाय गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जोबोर नायनो समायना आरो आरो खोलो खोलो बार बार नाय बेवहाय। आरो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा ओरैबायदि आब्रुथि थि गोनां जे बिसोरो गावसिनि जायगाखौ हाय ओरैबायदि ओ साखोन सिखोनै लाखियो बिसोरो। ओ जेरै' हाय
जोंहा ओ मोनसे मन्दिर एबा मोनसे थानसालि बायदिसो बिसोर गावसि बिनि जायगाखौ हाय लाखियो होननानै जोङो नुना मोन्दों नोंथां।
औ नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनानै ओ गोबां मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिना मोनबाय नोंथां। बेनिखायनो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। औ औ